औ नोंथां
अ औ मा खालामबाय दं नोंथाङालाय आरो
दासान्दि दंथ'योै ओरैनो जिरायनानै
औ ओं जों दा गेलेनायनि सायाव रायलायनो नामा आंबो ओरैनो दङ ओरैनो दं ओं औ
गेलेनायनि सायाव बिदिब्ला ओ आं एसे फोरमायग्रोनोसै नामा
औ दे
औ औ जोंथ' मानो होनना बुङोब्ला मिथिखायो जिहेथु जोङो गोदो गोदायनि समाव जोङो खेलाफोरखौ जोबोद गेलेयोमोन जोंनि देहाखौ जोंनि देहाखौ जोङो गोख्रोङै लाखिनो थाखै जाहाथे जों बेमार आजारनिफ्राय ओ बारग'नो हायो जोङो जेराव जोङो ओ जोङो खामानि दामानि मावनानै जोङो बेफोरबायदिनो गोदो गोदाय खेलाखौ गेलेयोमोन जोङो रंजानो थाखायबो गेलेयोमोन
उम
अ जेराव जोङो गोदो गोदायनि समाव गोबां मानसिफोरखौनो जोङो ओ खेला गेलेनायखौ जों नुनो मोनोमोन जेथु खौ जोंनि जेब्लानाखि जों ओ खामानिफोरखौ ओ साननि खामानिफोरखौ मावखांजोबो अब्ला जोङो मोनाबिलि समाव जोङो गासिखौबो खायसेखौ ओ ज' ज' थानानै जोङो बायदिसिना फुट बल, भलि बल बेफोरखौ गेलेनाय नुनो मोनोमोन लोगोसेनो जोङो गथ'फोरनि गेलेनाय होनना बुङोबाथ' जोङो ओ जेबो सान हरजों लोब्बा गैया जेब्ला
औ
जेनाखि सम मोनो फरायसालिफोराव थांब्लाबो फरायसालियावबो गेलेयो आरो फरायसालिफ्राय फैबा गामिफोराव थांनानै गेलेयो फुङावबो गेलेयो गोबां रोखोमनि ओ गेलेयो जोङो उन्दैफोरनि गेलेनाय होनना बुंबाथ' जों मिथिखायो रंजानायनि थाखायनो जोबोद गोबां गेलेयो जेराव जों गोबां खेला गेलेनायखौ जों नुनो मोनो जों काबादि गेलेनाय नुयो जोङो रेडि गेलेनाय नुयो गोदो गोदायथ' रेडिखौ ओ जोबोद गेलेयोमोन ओ गासिबो सैंग्रायानो जा सिख्लायानो जा गेलेनानै एसे मोजां नाङो आरो बेखौ बिनिफ्राय ओ बिबार खेला जेराव जों हायावनो ओ बाक्सु आखिनानै बिबार बानायनानै जोङो बेवहाय ओ अन्थाइ खुबैनानै जोङो बारनानैसो गेलेनांगौ बेखौ ओ बेबो गेलेदोंमोन बेफोरखौबो ओ गोबां मानसिफोरा खेलाफोरखौ गेलेयो लोगोसेनो बेफोरबायदिनो गोबां खेला दंमोन जेराव जोङो खिखरफोरबो गेलेदों बाथा आरिफोरखौबो ओ गोदो गोदायनि समाव ओ गोबां गेलेनाय ओ खोनायोमोन बाथा खौ नाथाय दिनैथ' बाथाखौ ओ एसेबां गेलेनाय नुनो मोनलिया औ -औ ओमफ्राय नोंथांमोननि ओनसोलजोंलाय माबायदिथो सोलिगासिनो गेलेनायफोरा दिनैबो गेलेयो
ओ जोंनि जोंफोरनिखैथ' बेफोर खेलाखौ गेलेनोनो नुला आरो गेलेनायखौ नुला दा होनोबा गथ' फोरखोसो नुयो आरो गथ'फोराथ' गेलेखायो नालाय
बिदिनो थाखोमालायनाय होसोलायनायफोरखौथ' गथ'फोरा गेलेयो आरो दासिमबो
औ -औ
काबादिफोरखौ बाथाफोरखौथ' गेलेनाय नुला दानि गथ'फ्रा रोंलाबो जानो हागौ आरो बेफोरखौ गोदोनि गथ'फोरासो गेलेयोमोन नालाय रोङोमोन आरो दानि जुगनि गथ'फ्रा बेफोरखौ बेखौ आरो रोंला माने
औ
आरो गेलेनाय होनोबाथ' जोंना गोबां बेलेग -बेेलेग आयदानि गेलेनाय थायो आरो जेरै फुटबल काबादडि हकि क्रिकेट भलिबल आरो गोबां आयदानि बेदमिन्टन बेफोरबो दं आरो दायो नेसनेल इन्टारनेसनेल बुहुत खेला थायो आरो जों गेलेनानै बिदिनो सोरबा नाम जादा जालाङो आरो गावबा गावनि सायाव आरो सोरबा फुटबल गेलेना मोजां मोनो सोरबा भलिबल गेलेना मोजां मोनो बेफोरबायदि आरो खेलाखौथ' दाबो गेलेयो आरो गेलेनो नाथाय गोदोनि खेलाया बेलेग आजिखालिनिखौथ' गोदोनि खेलाखौ गेलेनाय नुनो मोनला आरो दा फुटबल क्रिकेटफोराथ' दासिमबो सोलियो नालाय बेफोरखौथ' आरो बेनिखायनो जायबो नायो आरो टिभि फोरावबो नुयो
औ -औ- औ नंगौ नोंथाङा थार बाथ्रा बुंदों औ
उम
दिनैनि समावथ' जों बांसिनानो जोंनि गोदोनि खेला गेलेनायफोरखौ जों गोमानायखौसो नुनो मोनजोबबाय जेराव जोङो गोदोनि समाव औ मालबर बायदिसिनाफोरखौ गेलेयोमोन नाथाय दिनैथ' जोङो मारबल गेलेनाय जों खौबो नुनो मोनलिया गुबुन गुबुन खेला गेलेनायसो नुनो मोनसै जों दिनै जिहेथु जों बिगियानजो बेंखन जानानै थानाय जेराव ओ बिगियाना बायदिसिना दिनै दाजेम दिहुनदों जेराव जों मबाइल मबाइलनि गेजेरजों जोङो दिनै बेबायदि मोनसे गोदान आपग्रेड भारजेन जानानै फैबाय जोंनि मबाइलफोराव जोङो मबाइलनि गेजेरजोंनो जोङो बायदिसिना गेमफोर खौ गेलेनो हायो फुटबलखौबो गेलेनो हायो
नायनोबो हायो गेलेनो हायो आरो औ उम
औ औ बेफोरबायदिनो आजि ओ आथिखालनि गथ'फोराथ' बांसिनानो जेनेबा मबाइलफोराव गेलेखायो फ्रि फायार पाबजि भिडअ गेमिं
नंगौ
रेसिं कार रेसिं बाइक रेसिं चेस लुदु जायखिजाया गेमिंफोरखौनो दिनै ओ अनलाइनाव दिनै सोजोब्बाय जेराव बेफोरखौ बांसिनानो जोङो ओ गथ'फोरा अनलाइननि गेजेरजोंसो जों गेलेनायखौ नुनो मोनसै बिदिनो आथिखालाव
नुयो आरो बांसिन उम
औ औ
उम
आथिखालावथ' जोंहा गोदोनि खेलाफोरा गोमालांजोबबाय दिनै ओ बेफोरथ' गासैबो आंहा अनलाइनाव सोजाजोबाखै जोंनि गेलेनायफोरा जेराव जोंहा गेलेनायफोरा लासै लासैनो जोंहा गोमालांगासिनो
गिला गेलेनायफोरा गोमालांनो हमबाय आरो
औ औ औ गोदो गोदायथ' जोंङो स्कुलाव थांनाय समाव फरायसालियाव बायदिसिना गेमफोर गेलेयोमोन जोङो गिलाफोरखौ जोङो बांसिनानो गेलेनाय जायोमोन।
औ
नाथाय बेफोरथ' दिनै अनलाइनफोराव ओ सोजायाखै जेनेबा बेफोरखौ ओ हायोबा औ फोथांना लाखिनांगौ जेराव जोंनि लाइमोनफोरासो बेखौ खामानिखौ मावनो हागोन जों बेफोरखौ स्कुलफोराव जों फोरोंना होनांगोन गेलेनो ओ फिसा स्कुलफोराव अब्लासो दिनैनि ओ गथ'फोरा मिथिगोन। नङाब्ला दिनैनि गथ'फोरा रावबो मिथिला मानो होनना बुङोब्ला जोंनि जा। गेदेर गेदेर ओ जा लाइमोन बैसोनि देरफुनाय सेंग्रा सिख्ला बेसोरबोथ' बेफोर खेलाफोरखौ दानि समाव गेलेनाय जाला जेराव जों मबाइल जोंनो बांसिन बिजि जानायखौ नुनो मोनो
मबाइलजो नांथाबना थायो आरो बांसिनानो
जेनेबा जोङो बायदिसिना जों जोलुर जेनेबा फुटबल गेलेनायफ्राथ' जोंहा दिनै। ओ गेलेबाय थायो साफा सानै मानो होनना बुङोब्ला बेखौ जोंङो इन्टारनेसनेल लेबेलसिम लांनो हाबाय। गासिबो बुहुमावनो मुंदांखाखा बेनिखायनो बेखौ ओ। जेब्ला जोङो मबाइलाव गेलेनायखौ नुयो अब्लानो जोङो बे खेलाखौ जोंङो। गेलेफिननो हायोबा रोंगौ बेनि सोमोन्दै नाथाय। जोंनि गिला गेलेनायाथ' जेनेबा जोंना बेवहाय जेबो बुहुमाव जेबो मुंदांखा नंङा। जेराव जों जेबो नुनोबो मोना मानो बिदियाव जोंहा एसे उसुबिदा जायो जोंहा गोमालांजानो गिनांगौ बिदिनो गोबां ओ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय खेला गेलेनानैहाय ओ माबायदिहै सोरबाफोर जौगासार जानो हादों नामा आरो लोगोसेनो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा जिहेथु। जोंनि लाइमोन ओ गथ'फोरा जेराव ओ जों जौ जुवाजों गोदो फबनानै दंङ दिनैनि समाव खेला गेलेनायनि गेजेरजों सासे मानसिया गावनि न'खरखौ दाफुंनो हायो ना हाया होनना
औ हायो गाव गोसो जाबा जेखौबो नाजाबा हायो आरो खेलाजोंनो गासै खायसे खायसे मानसिया बुहुमाव नाम जादा नाम मोनदों आरो खेला गेलेनानैनो बेखायनो गासिबो गोसो होनानै खेला गेलेयोब्ला नोंङो-' गाव नाम खामायनो हायो आरो खेलाजों लोगोसे खेलानि गेजेरजोंनो औ खेला गेलेब्ला आरो जोंनिया देहायाबो मोजांङै थायो गोग्गोयै थायो आरो। बेफोरबायदि एक्सारसाइस खालामनायफोरबायाददि जायो नालाय खेला गेलेनायाबोथ' जोंनि देहानि थाखाय। उम
औ नंगौ ओ खेला गेलेनायनि गेजेरजोंथ' औ गोबां मानसिफोरानो ओ ओ गावनि मुंखौ गोजौ थाखोसिम लांनो हादों। जोंनि गेजेरावबो थरनैस हाथरखिफोर बायदि दंङ। जेराव जों ओ। ओ जोंफोर बेफोरखौ नुयोब्लाथाय इन्सपरेसन मोननो हायो जेराव बिसोरो गोबां मुं खामायनो हादों दा जोंनि लाइमोन गथ'फोराबो हायोब्ला बेफोरनि सायाव एसे गेलेनायफोरनि सायाव मिथिं होनो नांगौ गोसो होनो नांगौ ओ जोंनि बांसिनानो दिनै अनलाइन गेमिंफोरावसो गफबनानै थानायखौ नुयोबा जौ जुवाजों जेराव जोंङो ओ जोंनि देहाफोरखौबो जों गाज्रि खालामामना लागासिनो दंङ
औ
बेफोरबायदिनो जों जुदि अनलाइन गेमिंफोरखौ जों नोंगौ गेलेयो नाथाय जोंङो ओ माबायदिहाय बाहायनांगौ इन्टारनेटखौ बा जोङो अनलाइनखौ बेखौ जोंङो दिनैसिम मोजांङै बाहायनो रोंङाखै मानो होनना बुंङोब्ला जोंहा बेफोर मबाइल फनाव गेम फैनाय बारा गोबाव जायाखैबा जों मबाइल बाहायनायफोरखौ जों मोजांङैनो रोंजोबाखै दिनैसिमबो जायनि जाहोनाव जोंङो दिनै गोबां अपरसुनिटि दंङ अनलाइन गेमिंनि गेजेरजोंबो ओ जों मबाइलाव गेम गेलेनायनि गेजेरजोंबो जोंङो बायदिसिना इउ इुबाव जों बायदिसिना भिडिअ हगारोबब्ला जों गोबां फैसा मोनो इट्रानो ओ भेसबुगानो जा नाथाय जों दिनै बिफोरखौ खौ मोजांङै बाहायनो रोंङाखै जेराव जोङो जेसेबां जौगानांगौ बेसेबां जौगानो हायाखै नोंगौ दिनै अनलाइन गेमिंनि गेजेरजोंबो हायो आरो नाथाय जोंहा दिनै गोबां खेलाफोरानो जोंहा गोमालांनो हमबाय जेराव गोदो गोदायनि समाव जोंहा ओ खामानि मावखांनानै ओ मोनाबिलि समाव दसे ओरैनो रंजानो थाखाय बा गावनि देहाखौ राफोद लाखिनो थाखाय गेलेनाय जायोमोन। नाथाय बेफोर दिनै गासिबो गोमालांजोबनो हमबा
नंगौ
दा नोंथांङा माबाफोर फोरमायनो सानदों नामा जिहेथु जोंनि खेलाफोरा गोम लांजोबोन बेफोरखौ हमथानो थाखाय मा खालामनांगोन नोंथां
बेफोरखौ हमथानो थाखायथ' जोंङो जोंनि गथ'फोरखौ सो माबा खालामनांगोन आरो गासैखौबो फोरमायना होनो नांगोन आरो खेला गेलेनाया जोंनि देहानि थाखाय मा खालामो जोंनि जिउआव मा लाबोयो खेलाजों लोगोसे जोंङो खालामलांनो हायो जिउआव खेला गेलेनानै जोङो देरहासार जानो हायोब्ला जों मुं खामायलांनो हायो आरो लाइफआव बेफोरबायदिखौ जोङो दा आरो मबाइलनि बांसिन मबाइलाव नांथारनायफोरखौ जों होबथानो नांगौ आरो फरायनायजों लोगोसे जों खेला गेलेनायखौबो लाफानांगोन होननानै जोङो दानि गथ'फोरखौ फोरमायनो नांगोन आरो बुजायनो नांगोन आरो बिसोरखौ
औ औ औ।
नोंथाङाबो खेला गेलेनानै मोजां मोनो नामा?
औ औ औ मोजां मोनो आंबो बेफोरबायदिनो गोबां खेलाफोरखौ गेलेनानै मोजां मोनो आङो जेराव फुटबलफोरखौबो गेलेनानै मोजां मोनो। बेफोरबायदिनो गेलेनानै लोगोफोरजों ज' ज' मोजां नाङो जेराव लोगोफोरखौबो जोङो लोगो मोनज्लाय लायो दाथ' गोबां बाथ्राेलायबाय जोङो खेला गेलेनायनि सोमोन्दै जोंहा जिहेथु समाबो गैलिया बिदिब्ला दोनथ'नोसै ना
औ दे।
औ औ औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ गोजोन्थों गोजोन्थों।
औ औ दे।